खोनादोंना नोंथां?
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
ओ आंथ' ओरैनो नै जिरनानैसो दं नोंथां।
अ बोथोरा माबि नोंथांनिसिंलाय?
ओ बोथोराथ' हनै खोमसि अखा हांहांसो माथो नोंथां।
अ दैज्लांफ्रा माबोरै सोलिगासिनो नोंथां नोंसिनिथिं बार दै अखाफोर?
बारफोर अखाफोराथ' इदिनो हालुबायानो थायो बेलासि बेलासिफोराव आरो ना नोंथां अखाफोराथ' बारफोराथ' बिदि बांद्राय इसेबां बारबाङा आरोना नोंथां।
नोंथाङा मोनानि जामुं जाखांबाय नामा?
ओ जाखांबाय नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना नोंथां?
ओ फ्रियावथ' दंमोन आं ओं नोंथां।
अ नोंथांजों आं माने मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
बिदिब्ला नोंथाङा इन्टारनेटनि सोमोन्दै माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां।
अ दे बिदिबा बुंलाय नोंथां।
ओ जोङो इन्टारनेटखौ आथिखालनि जुगावथ' जोङो गोबां नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
औ औ।
जे जोंथ' गोदो गोदाय नायनो थाङोब्ला आबौ आबौनि समाव नायनो थाङोब्ला जोंथ' इदि इन्टारनेटखौ जों नुनो मोनामोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जे गोदो गोदायथ' बिदिनो लाइजामफोरजोंसो लिदलिदलायलायनाय नैयो। गोजान गोजानफोराव दैथा हरनाय जायोमोना नोंथा
औ औ नंगौ नंगौ
नाथाय जोङो आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला जोंनाव गोबां बिदिनो गोबां बिदिनो सुबुं माहारिफोरनावहायो बिदिनो मबाइलफोर इन्टारनेट बाहायजाथाव जिरादफोर थासै आरोना नोंथां जे जोङो आरो गोदो गोदाय नायनो थाङोबथ' गोदोनि दिनावहाय लाइजामफोरजोंसो दैथाय हरलायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि न'फोराव हायो जोङो इन्टारनेटजों जे मबाइलजों जोङो हायो गोजान गोजानाव खबर लालायनो हासै आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जोङो बिदिनो आरो गुबुन गुबुन हादोरफोराव जोङो नुनो मोनो जे जोङो बैफोराव जानाय जा थायफोरखौ जों हायो बे न'आव थानाय जे मबाइल बा एबा टिभि फोरजोंनो जों नुनो मोनसिग ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जे जों बुङोब्ला आजिखालिनि जुगाव बुङोब्ला जों इन्टारनेटजोंनो जों गोबां बुस्थुफोरबो मावनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जे जोङो गोजान गोजानफोरावहायो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहायो खौरांफोर लालायनो हासै आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जे आथिखालनि जुगावथ' आइ जे इन्टारनेट इन्टारनेटआ फैबाय नाथाय गोदोनि दिनावथ' इन्टारनेट गैयामोन नाथाय आथिखालनि आथिखालनि जुगाव जे इन्टारनेटआ सुबुं माहारिनि जिउआवहाय गोबां मोनसे जांख्रिखथाय लाबोदों आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जे इन्टारनेटथ' मोनसे जे जोङो इन्टारनेटखौहाय आथिखालनि जुगाव बयबो उन्दै गेदेर बाहायजोबसै आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जे जोङो बबेबा दाबसे जायगायावहाय माबाफोर जायोब्ला जोङो जोंनि न'फोराव थानानै नुसै आरोना नोंथां इन्टारनेटनि गेजेरजों
औ नंगौ नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां बुस्थुफोरबो सोलोंनो हायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जे जोङो आथिखालनि जुगावहाय इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंथाइ लानोबो हायो आरो ना नोंथां जे मबाइलफोरावहाय जे बैफोर सों सोलोंनो थाखाय मबाइलाव थानाय एपफोरजों जोङो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो आरो ना नोंथां औ जे बेनो जे इन्टारनेटआबो गोबां सुबुं माहारिनाव हेफाजाब लाना फैबाय जे सुबुं माहारिफोरा बबेबाफोराव थांनाय जायोब्ला जे मबाइलफोरनि बा इन्टारनेटफोरनि गेजेरजोंनो फोरमायहरलायनो हासै आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ औ जे इन्टारनेटआथ' बुंनो थाङोब्ला जे जोङो नुनो मोनोदि आथिखालनि जुगाव जों नुनो मोनोदि गोजान गोजानफोराव जे थानाय मानसि बिसोरजों जोङो मेसेज बा कलफोरजोंनो जों हायो दैथाय हरलायनो हासिग
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथाङा बै इन्टारनेटनि सोमोन्दै ससे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां बुंनो औ खोनादों नोंथां हागोन बुंनो नोंथां इन्टारनेटनि सोमोन्दै बुंंनोसै आंबो बिदिब्ला बुंनो बुंलांसै औ जागोन दे नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा मा होनो इन्टारनेटा मा होनो जोंनि जोंनि बुहुमखौनो मा होनो गंसे न'खर बायदिसो बानायनाय बायदिखौ जों नुबाय आरो ना आथिखालावहाय मानो होनोब्ला जोंहा इन्टारनेट नि जोहैनो मा होनो न'आवनो थानानै जोंहा बुहुमनि दाब दाब जायगायाव थानाय सुबुंफोर आरो बुहुमनि दाब दाब जायगायाव जानाय माखासे खैफोद जाथायफोर आरो बुहुमनि दाब दाब जायगानि जोंहा मा माखासे समायना रमायना नुथायखौबो जोंहा मा न'आवनो थानानै इन्टारनेटनि हेफाजाबै गोरलैयै मा मबाइलनि हेफाजाबजों जों मा नायनो हमबाय आरो आजिखालाव माने नुनो मोनबाय आरो आरो बेनि अनगायैबो मा सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों मा होनो गोबां जौगासारनो हमबाय मानो होनोब्ला जोंहा मा न'आव थानानै मबाइलनि गेजेरजोंहाय मा गाव गोसो जानायखौ मबाइलाव थुयोब्लानो जों नुनो मोनो आथिखाल मुगायाव नंगौना नङा
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंगौ
आरो मा होनो गोदोनि समावहाय जोंहा लाइजाम हरोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव मेसेज एबा मा कलनि गेजेरजोंहाय जोंहा गोरलैयैहाय सानसेनि गेजेरावनो रायलायनो हायो नाथाय गोदोनि समावहाय लाइजामा गोबां समहालागैनि उनावसो मा सौहैयोमोन आरो बेबायदिनो बेनि अनगायैबो माने आथिखाल मुगायाव गोबां जौगासारबोबावबाय माने जेरै इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा माखासे खारिफोर सेबखांनो थाखाय गोदोनि समाव गोबां सम नांगौमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जों मा खम समनि गेजेरावनो माखासे गोबां खारिफोरखौ सेबखांनो हानाय जाबाय आरो इन्टारनेट मुगानि मुगायावहाय जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय माखासे सुबुं माहारिया गोबां गावखौबो सुंथानो हादों आरो जौगासारनोबो हादों जेरै इउटुब फेसबुक खुलिनानै बैफोराव मा होनो गावनि एक्सपिरियेन्स जाय रोंगौथिफोरखौहाय देखायनानै बिसोरो मा होनो भिडिअखौ हगारनानै फेसबुक एबा इउटुबनि गेजेरजों भिडिअ हगारनानै गोबां रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोन्दों नंगौना नङा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
आरो आथिखाल मुगायाव मा सोलोंथाइ लानाय राहायाबो जोंहा इन्टारनेट जोंसो जानो हमनायखौ जों नुनो मोनबाय
औ नोंथां औ
स्कुल कलेजफोराव बबेबा बबेबा कलेजफोरावहाय सुल मा होनो बिजाब लाङालासिनो जोंहा मबाइलनि गेजेरजोंहाय मबाइलावनो नायनानै बिजाबफोर खौ फरायनानै जोङो सोलोंथाइ लानो हानायखौ जों नुनो मोनदों आथिखाल मुगायावहाय नाथाय गोदोनि समावहाय जों बैफोरखौ नुनो मोनाखैमोन आरो गोदोनि समावहाय जोंहा फट' खेबखांनो हायामोन नोंगोना नङा नोंथां नाथाय आथिखाल मुगायाव मा गावनि महरखौबो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों फट' खेबखांनो हाबाय आरो गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंफोरनो मा गोरलैयैनो जों दैथायहरनो हानायखौ जों नुनो मोनदों नोंगौना नंङा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ खोनादों नोंथां खोनादों
बेबायदिनो जोंहा माने गोबां इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां जौगासारबोदों आरो बेमार बायदिसिना नायनो थाखायबो जोङो मा होनो इन्टारनेटनि हेफाजाब लानो गोनां जायो बबे मा होनो बेमारा बेमारनि लैखोना मा थाइब बिनि जोंहा बैखौ नायनो थाखायबो इन्टारनेटाव मा होनो सार्च खालामबानो आथिखाल मुगायाव जों मोननायखौ नुनो मोनदों आरो औ बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव न'खरनि मानसि फोर थाहैयोब्ला बैफोरजों बैसोरजोंहाय मोजां गाज्रि आरो गोसोनि सानस्रिखौ फोरमायहरनो थाखाय मा इन्टारनेटनि गेजेरजों खल-खलनि हेफाजाबै रायलायहरनो आरो फोरमायहरनो हानायखौ जों नुबोनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय जोंहा मा होनो इन्टारनेट मुगाया सफैनाय लोगो लोगो सोलोंथाइ बिथिङावबो जों गोबां जौगासारनायखौ नुनो मोनदों। जायनि जाहोनावहाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो माखासे गोबां बिरगा बिरग्रा जन्थ्रफोरखौबो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों सालायनायखौ जों नुनो मोनो। माखासे गारि मथरफोराबो आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो खारो आरो फरायसा, फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि गेजेरावबो आथिखाल मुगायावहाय इन्टारनेटनि हेफाजाबै सोलोंनाय फोरोंनायखौ जों नुनो मोन मोनबोदों आरो माखासे गोनां गोनां मुवाफोरखौबो जोंहा इन्टारनेटनि हेफाजाबै दोनथुमनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै बिदिन्थि बायदियै बुङोब्ला जोंहा रां खावरिखौनो मा होनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय हरलाय-लालाय खालामनो हागोनना हाया नोंथां नोंगौ ना?
हागोन, हायो नोंथां हायो।
माखासे मबाइलाव एपनि गेजेरजोंहाय रां खावरिखौ मा दोनथुमनो हानायखौ जों नु नो मोनदों। इटारनेनि हेफाजाबै जोंहा गोदोनि समावथ' मा आखायाव रां बुरजा थायोबा आखायावसो लानानै हैनांगौ जायोमोन। औ नाथाय आथिखाल मुगायाव मा मबाइल फननि गेजेरजोंनो मा होनो रां-खावरिफोरखौहाय जोङो दोनथुमनोबो हायो आरो लानोबो हायो आरो गुबुनाव होनांगौ जायगायावहाय मा मबाइल फननि गेजेरजोंबो जों होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। आरो नोंथाङाबो माबाफोर फंनैसो बुंबावगोन नामा इन्टारनेटनि सोमोन्दै?
औ बुंनो हायो नोंथाङ औ जे जोंथ' बिदिनो गोजान गोजान, खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
जे जोङोथ' गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो थाखा फैसा गैयाब्लाथ' जों बै जायगाफोराव थांनो हाया नालाय नोंथां। नाथाय जोङो इन्टारनेट नि गेजेरजोंनो बैफोर जायगाफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां, खोनादों दां?
अ जोंना औ जोंना समाबोथ' जानानै फैबाय नोंथां जे नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय आरोना नोंथां।
औ आंबो नोंथांजों लायरायनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै नोंथां।